नोंथां औ औ आंथ' दा उन्दुबायसो नोंथां
औ
नोंथाङालाय
आं बा उन्दुबाय नोंथां नोंथांजों ओ एन्दि एम्फौ खौ माबायदि फिसियो बेनि सोमोन्दै एसे सावराय जागोन नामा नोंथां आरो बेखौ जोङो ओ मा खालाम मा खालामोबा मायाव बाहायजायो इन्दि एम्फौनिफ्राय जोङो मा मोनो बेखौ एसे बुंनो हागोन नामा नों हा
औ नोंथां बुंनो हागोन ओ जोंथ' औ जोंथ'ओ एम्फौ लाथा होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो ओ आबै आबौमोना फिसिबोबाय ओ थाबोदों आरो जों बेखौ ओ दाबो फिसिनाय जायो जोङो गिबियावनो ओ औ एम्फौ लाथा फिसिनोबा जोंनो फिथोबखौ जोङो ओ खुन्दुंजों मोजाङै ओ ओ बिजि खुन्दुंजों जों मोजाङै फिथोबखौ सोनानै जोङो ओ बेखौ ओ थुना दोनगोन इन्जुराव बिनि उनाव बियो औ सोख्रि महर मोनगोन बिनि उनाव जों बेखौ ओ हियाव ओ बा बासथाब होनानै दोनगोन आरो जाहाथे बियो बिदै दैयोब्ला ओ बिनि बिदैया हियाव बासथाबना थायो आरो थख' थख'नो औ बेनि उनाव बियो ओ बिदै दैनायनि उनाव बियो ओ एम्फौ फिसा जागोन गोरलै गोरलै गोरलै ओ जेब्ला बे एम्फौ फिसा जायोना अब्ला बियो ओ गोरा बिलाइ जानो हाया नालाय जों बिनो ओ औ इन्दि बिलाइ गोरलै बिलाइखौ जोङो बे एम्फौनो होनाय जायो आरो एम्फौ ला थानो औ बेनि उनाव बियो एसे देरहांब्ला जोङो बिनो ओ बिलाइ गोराखौ होनाय जायो आरो सो ओ एसे देरहांबाथ बियो जानो हानाय जागोन नालाय बेनिखायनो जोङो गोरा बिलाइ खौ जों खारुं खौनो थालु बिलाइखौनो जोङो होनाय जायो औ जोङो बेनो ओ औवानि बैसां गायनानै जोङो इन्दि बिलाइखौ सोना होनाय जायो आरो नों
औ औ नंगौ
बेयाव जेब्ला बियो ओ मोननो जागोन ओ मोननो जाबा बियो गोमो गोमो जायो नोंथां बिनिफ्राय बियो मोननो जायो ब्ला हायाव लथब लथब गोलैगोन आरो थां बेनि उनाव औ बेनि उनाव जों बेखौ ओ खोमायाव खोनासंगोन मोनसे स्रब स्रब सोदोब फैयो बेयो मोननायनि टाइम जाबा औ बेनि न जों बेखौ ओ बेलेगाव दोननांगोन होन ओ जोङो जेरै औवा बिलाइ गोरान थालिर बिलाइ गोरान खान्थाल खान्थाल बेरा गोरान बेफोराव जों बेखौ औ गोमोनखौ जोङो ओ दोननाय जागोन आरो नोंथां बेयाव सा नाथाय बियो ओ गावनि खुगाजों खुन्दुं दिहुननानै ओ फिथोब ओ थोबनो हायो आरो नोंथां औ औ जोङो औ बियो फिथोब थोननायनि उनाव बियो आथावख्रि जागोन बेनि उनाव जों बेखौ ओ ओ बरननानै जोङो बेखौ गोबां बेसेनावनो जों बेखौ फाननोबो हायो आरो बिनि बेसेना गोबां नोंथां औ बिनि फिथोबखौ जों आरो बायदिसिनायाव ओ गा जोंनि बर'नि दखना फास्रा बेफोरखौ जोङो दानाय जायो नोंथां गिबियावनो होनोब्ला जोङो ओ बेनि फिथोबखौ जोङो रुग्रोना लानांगोन नोंथां
औ
बेनि उनाव जोङो ओ सुुस्रानानै फोराननो नांगोन बेखौ ओ खार दै होनानै जोङो बेखौ रुग ग्रोनांगोन आरो नोंथां गिबियावनो
औ
औ बेनि उनाव जों बेखौ ओ फोराननानै दोनगोन सानथामसो बेनि उनाव जोङो बेखौ आरो ओ दैयाव ओ सोमनानै जोङो बेखौ ओ एसे एसे बि जिरनानै जोङो थावख्रि गनजों जोङो नायदाव नायदाव फिदिं फिदिं थावख्रि लुनाय जायो आरो नों थां औ औ बेनि उनाव जोङो बेखौ ओ दारिमिनसारियाव लांनानै जोंनि बर' आइजोफोरा आखाइजों जोंनो ओ दखना फास्रा बेफोरखौ जोङो ओ दानाय जायो आरो बेयाव समायना रमायना बर'नि आगर एरनाय जायो जेरै आग हाजो आगर दिंखिया ओ बिलाइ थाइगिर बिबार ओ बेफोरखौ फारौ मेगन बेफोरखौ जों जोंनि बर'नि आगरखौ जोङो ओ बेयाव समायना रमायना जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजों जोङो ओ आगर एर नाय आरो दानायखौ नुनो मोनो आरो बेल नङा नोंथां जोङो बेखौ ओ जानायावबो बाहायो जेरै जोंनि दोरोङारि बर'नि ओंख्रि अनला बेयावबो जों बेखौ ओ होनानै जानो हायो थास बिथरिजोंबो जानो हायो जों ओरैनो एवनानैबो जानो हायो हायो नोंथां बेखौ औ आरो जों बेखौ ओ जेरै इन्दि जिनि ओ बेसेनाबो गोबां ओ जाबाय बेनिखायनो जों बे खौ जोङो ओ बेखौ जों फालांगि खालामनानै जोङो ओ गावनि आथिङाव गसंनो हायो आरो नोंथां गोदोनिफ्रायनो बेखौ औ एम्फौ लाथाखौ फिसिबोनानै आबै आबौमोना गोबां रां खामायबो बाय ओ गोदोनि इन्दिजिनि दामा एसे खमब्लाबो ओ गावनि आथिङाव गसंनो हायोमोन आरो थोजासे जायोमोन गोदोबो बेफोरखौ लानानै गोदोनि सुबुंफोराबो जिउ खुंदोंमोन आरो ओ दाथ' एसे ओ नुनो मोनला गोबां ओ थेवबो खायफा खायफा सुबुंफोरा बेखौ दाबो फिसिनाय जायो आरो नोंथां औ नोंथाङा बे एस या फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोननि ओनसोलावबो बिदिनो लानाय जायो
औ हागोन नोंथां जेरै नोंथाङा एसे सिगाङाव बुंलांनाय बेबायदिनो ओ जों गिबियावनो ओ फिथौखौ ओ बिजि एबा खुन्दुंजों ओ बिनि फाराव दामना दोननाय जायो सिथाबनानै बेखौ इनजुरबा माबा मोनसे बेयाव आलायना दोननाय जायो रायनानै बेनिफ्राय जोङो ओ साननैसो थानानै ओ बेयो बेनिफ्राय जानानै ओ बिख सिखिरि जाना ओंखारगोन सिखिगिरिनिफ्राय जोङो सिखिरि ओंखारनायनि उनाव जोङो ओ जाखि जाया हि गोबा हि सि गोबाखौ गोबायाव सिखिरिखौ बाहोना दोननाय जायो
औ औ नंगौ नोंथा
खिना जेब्ला बिदै दैगोन अब्ला जोङो बि बिदैखो बोखांनानै बहाबा एसे खागस बा माबा मोनसे आयजेंआव दोनथ'नाय जायो दोनथ'नानै बेनिफ्राय बियो साननैसो उनाव ओ फिसामहर लायो
अ औ नोंगौ नोथां
ओ जेब्लानाखि गोरलै अब्ला जोङो बेखो बिनो इन्दि बिलाय गोरलै होनाय जायो बिनिफ्राय बियो एस एसे देर देरगोन देरनानै बियो लोमजागोन लोमजाबा बियो आदार जानो हाया जायो आदार होनो हाया जायोब्ला जोङो सानैसो ओ सानसे बा साननै थानानै बियो
औ औ
जायखौ बुङो जों लोमजानाय बियो हाम आरो एसे ओ गुस लायनाय महर लायो लानानै एसे गोरलैनि साय एसे गोदोरसिन बिलाइ लोबजानो हानाय बेनिफ्राय आरो आरो फिन खेबसे जाबावो लोमजानायाव बेहा ओ बिलाय जानो हाया जायो नो हाया जायोब्ला जोङो ओ बिखो आरो बियो सानसेबा हरसे बिदि आदार जायालासिनो थायो होननानै बि जोङो बे एसे देरोब्ला जोङो बिदिनो बिलाइ एसे गोराखौ होनाय जायो बेनिफ्राय बिदिनो ओ एसे गोदोरनि सायाव गोदोर जाबोब्ला जोङो बिनो बिलाइ गोरा गोराखौ होनाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां
फोरखौ नु नुनो मोनो इन्दि बिलाइ गोरलै ओ इन्दि बिलाइ गैयाब्ला जोङो खार खारं बिलाइजोंबो फिसिनायखौ नुनो नुनो मोननाय जायो
औ औ नंगौ नोंथां
बिखौ औवानि दान्दा बा जेखिजाया दान्दायाव ओ आलायना दोननाय जायो बिलाइखौ आलायनानै दोननाय जायो आलायनानै जों बेखौ
औ
एसे ओ जानाया गोबां नालाय इनिया थाब थाब जायोना थाब थाब जायोब्ला जोङो बेखौ ओ सोलायबाय थानो गोनां जाया
औ नंगौ नोंथां
अ खिबाय थानायनि थाखाय बेखौ लाय साफा खालामबाय थानो नांगौ साफा खालामनानै बियो देरनायनि उनाव ओ जायखौ बुङो जों गोमोन गोमोन फायो गोमोन थायोब्ला बियो ओ एसे साथिं दाउखौ लांबाय थायो दावखोलांब्लाथाय जोङो ओ मिथिनो मोनो जे बियो मोनबाय बा आदार जानो हाला अब्ला जों बेखौ नायनो हायो नायनो ज नायनायखौ जों बोरै नायो होनोब्ला बिहा खि गारजोबनानै स्र' स्र जाब्ला जों बेयाव ओ बिखौ एसे सस्रा महरै नुनो मोनो अब्लानिया जों बेखौ माबा मोनसे जायगायाव जमा दोनथुमनाय जायो जेरै नोंथाङा एसे मावफुंलांनाय बायदि अ खायफा खायफाखौनो नुनो मोनो ओ जायखौ बुङो जोङो मे खला दखना बे मेखला दखनाखौ साइद फारसे खाथुमनानै बेनि गेजेराव थालिर बिलाइ गोरान बा उ थाइजौ बिलाइ बा औवा बिलाइ बिदिखौ सोनानै माने बेयाव होना दोननाय खौ नुनो मोनो बिनिफ्राय बियो ओ फिथोबखानानै बेयावनो ओ थानायखौ नुयो आरो
औ औ
बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ साननै एबा सानथामनि उनाव ओ बोखांनाय जायो बोखांनानै जोङो बे खौ ओ जिरनानै ओ जायखौ बुङो जों इन्दि इन्दि एम्फौ बेखौ जों जिरनानै जायो
औ औ नंगौ नोंथां
बिनिफ्राय जोङो बेखौ आरो जोलै बारायहोनो थाखाय जोङो बेखौ आरो फिन आरो दोनथुमबावनाय जायो
औ औ औ नोंथां औ जोंनि दिनैनि रायलायनाय समाबो जाबाय गोजोन्थों नोंथांनिसिम औ